लौ
ना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों दे
दा आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जादों जे ससियेल मिडिया एबा मबाइल दा बैफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनो नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन आरो।
अब्ला नों औ आंथ' दा ओ फ्रियैनो दंथ'यो। अब्ला नोंथांङा ससियेल मिडियानि बागै सावरायनो सानदों आरो ना?
औ औ
औ दे होमब्ला नोंथांङा एसे फोरमायना होग्रोदोलाय।
औ दा जोंङो ससियेल मिडिया होनोब्लाथ' जेरै इन्सटाग्राम, फेसबुक, इउटुब गोबां रोखोमनि एप्सफोरखौ खौ जोंङो बुंनो हायो आरो दा बेनि गेजेरावनो मुंदांखा जेरै इउटुब
औ
दा जेरै जोंङो जे जोंनि रोंगौथिखौ जोंङो गुबुन एबा सिनाय मोनै सुबुंफोरनो जोंङो देखायनो थाखाय बैफोर समनि गेजेरजों जोंङो ओ दैथायहरनानै माने जोंनि रोंगौथिखौ जोंङो खोन्थिनो हायो आरो। जेरै
औ
सासे सुबुंङा जुदि मोसानो गोरों एबा खन्थाइ लिरनो गोरों एबा बियो माने ओ जेरै माया मोनसे स्किल दङ आरो बैफोर स्किलखौ जों देखायनो थाखाय जेरै भिडिय' खालामनानै जे जोङो सर्ट एबा जोङो लं भिडिय' बानायनानै बैफोर जेरै इउटुबाव हगारनानै जोंनि रोंगौथिखौ जोङो गुबुन जों सिनाय मोनै सुबुंनो जोङो देखायनो हायो दा बैफोरखौ माने ओ दानि जुगाव माने गोबां बानायनायखौ नुनो मोनदों आरो। दा जेरै जोंहा फेसबुक बै फेसबुक जोंनि थाखाय मोजांबो एबा गाज्रिबो मानोना बेखौ मोजां महरै बाहायोब्ला बियो मोजां मोजाङै थांगोन आरो गाज्रि गाज्रि महरै जों गाज्रियै माबायोब्ला बे गाज्रि थांगोन आरो। मानो होनोब्ला जेब्ला जोङो फेसबुक एबा इउटुबफोराव माने नांनायनिख्रुइ ओमफ्राय जों बेफोराव गोसो होयोब्ला माने जोङो जोंनि मावनो गोनां खामानिफोरखौ जोङो गोसो होनानै मावनो हानाय नङा मानो होनोब्ला जेरै जोङो ओ मिथिखागौ जे मोजाङाव गाज्रिया थाखायो।
औ।
दा बिदिनो बैफोर ससियेल मिडिया एबा जोंनि आथिखालनि साइन्स ओ जौगानाय बैफोर माने जोंनि थाखाय गोबां खाबुबो होदों।
औ।
खाबुफोरानो जादों जेरै जोङो फरायसालियाव थाङोब्ला जोङो माबे जुदि ओ सोंथि एबा फिननायखौ जोङो मोजाङै बुजि मोनासैब्ला अब्ला जोङो जेरै इउटुबफोराव जोङो जोंनो ओ गोनां। जेरै सोंनाय फिनायफोरखौ जोङो ओ लिरनानै हरब्लानो माने बै इउटुबाव ओ
औ।
लेखा लेखा भिडिअ' फैखायो आरो नोंथां।
औ।
बिदिनो जोङो जेरै जोंनि भारत हादरनिख्रुय माने गुबुन हादरनि जायगाफोरखौ जों नायनो थाखायबो जोङो इउटुबनि गेजेरजों जों माने भिडिअ' बायदिसिना नायनानै जोङो ओ थिनो मोनो आरो।
औ।
दा बेनि गेजेरजोंनो जेरै दानि जुगावथ' नोंथाङा मिथिखागौ इउटुबा दा जेरै सासे सुबुङा जुदि ओ बिराद गोरिब एबा गोरिब थाखोनि दा बैफोर मानसियाबो माने ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां। ओ बिब्दिनो सिनाय जानाय जानो मोन-मोनबोदों आरो।
औ।
ओ जोङो जुदि ओ इउटुब दा इउटुबाव जोङो भिडिअ' हगारनो थाखाय जोंनो नांगोन मबाइल। मबाइलनि जोङो जा केमेरा भिडिअ' जोङो भिडिअ' खालामनानै ओ ससे ससे सर्टफोरबो होजायो एबा जोङो लं भिडिअफोरबो होजायो आरो। बिदिनो होनानै जोङो ओ माने माखासे रां आरजिनोबो हायो आरो।
औ।
बिदिनो गोबां दङ जेरै जोङो जोंनि आबाद फोथाराव जुदि जोंनि आबादा ओ जेरै बेमार जायोना नोंथां जे देरनो रोङाखै बेयाव एम्फौ बारदों बा बै जोंनि आबाद दा मा बेरामाव जुजिनानै दङ दा बैफोर खौ मिथिनो थाखाय जोङो जोंनि मबाइलनि केमेरा एबा बायदिसिना केमेराजों जों फट' साफायनानै बेखौ जोङो जेरै ए आइ जेरै आर्टिफिसियेल इन्टिजे ओ आर्टिफिसियेल इन्टिलिजेन नोंथाङा मिथिखागौ दा बै फोर प्लेटफर्माव जों बेखौ आपल'ड खालामनानै जोंनि जा आबाद बेखौ मा बायसा ओ फाहामगोन बेनि राहाखौ जोङो नायनो हायो आरो दा जों दिनै जोङो दानि जुगाव नुनो मोनदों जे जोंनि मेडिकेल हस्पिटालफोराव ओ जेरै ए आइ दा बैफोर ए आइफोरा माने ओ मारै खामानि मावो होनोब्ला ज सासे सुबुंनि बेरामखौ जोङो ओ खम समनि मादावनो मिथिनो लुबैयोब्ला बै सुबुंनि बेराम खौ जोङो ए आइ नि गेजेरजों मिथिनो हायो आरो
औ।
बेबो जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो जोङो नुबोबाय नालाय आं नोंथांनि एसे फोरमायनो हाबाय
औ।
दा बिब्दिनो जोङो दानि जुगाव ओ मोजांखौबो सोलोंनो हायो एबा गाज्रिखौबो दा बिदि दा बिब्दिनो दा जों गोबां जौगानायखौ नुनो मोनदों आरो जेरै जोङो ओ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो थाखाय जोंनो जेरै सोहोरफोरा ओ लामाफोरा जाम जानानै थायो। दा बैफोर लामा जाम जानानै थानाय बेखौ जोङो सिगाङावनो नायनो थाखाय जों जेरै मबाइल जेरै गुगोल मेप दा बैफोराव जों नायनानै माने जोंनि सहैनाय लामायाव माने जों थाबैनो सहैनो थाखाय जों जे जाम जानाय बैफोर लामानि अनगायैबो लामाजों थांनो थाखायबो जोङो खाबु मोनो आरो। दा बिब्दिनो जोङो ससियेल मिडिया जेरै दाबसे जायगायाव जुदि मायबाफोर ओ जाब्रबथाय जायोब्ला बैफोर जाब्रबथाय जानायखौ जों माने ओ खम समनि मादावनो जोङो नुनो मोनो आरो जेरै निउस ओ जेरै ब्रेकिं निउस बैफोरनि बागै जोङो माने मोनथिनो मोनो। दा बिब्दिनो जोंहा गोबां गोबां दङ जोंहा बुंबाबो जों बुंजोबनो हाया दानि जुगनि ससियेल मिडियाखौ दा नोंथाङाबो जे ओ ससियेल मिडियानि गेजेरजों जे नोंनि जिउ खुंनायाव माबादि हेफाजाब होदों एबा माबादि ओ खाथि खालानि सुबुंफोरखौ जे बेयाव गोग्लैसोनानै खहा जानायखौ नुनो मोनदों दा नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां, माने ससियेल मिडिया होनोबाथ' आथिखालाव सोर मिथिया नङा होनोमबा? उन्दैनिफ्रायनो गेदेरसिम गासैबो मिथिजोबगौ। आरो ससियेल मिडियाया मा बेसाद बेखौबोथ' बयबो ओ नायबिजिरनानै नायदों जानांगौ न गोबाङानो मिथिगौ। मानो होनोब्ला ससियेल मिडियाया माने आथिखालनि बा जिबायदि सोलिगासिनो दं बे जिउआव माने बयनिख्रुइबो देरसिन जानानै फैदों आरोना। मानो होनोबा गासैबो बिथिङावनो माने जोङो ससियेल मिडियानि जोहै नुनो मोनो। जेराव मोजाङा मोजांनिफ्राय गाज्रिनिफ्राय ओ बनि ब गासैबो आरो दा मानो होनबा जोङो ओ ससियेल मिडियानि जोहै ओरैबायदि जायगाखौ बिदि जाय जायगायाव जोङो थांफेरनो मोना जेराव जोङो जिउआव जानांगौ जिउआव जों नुफेरनायबो नङा जानांगौ आरोना
औ
जायखौ जोङो इन्टारनेसनेल होननानै मिथियो आरोना इंराजियाव बेफोर खौबो ओ जोङो ससियेल मिडियानि जोहै नुनो मोनो मानो होनोबा जौसेनि मादाव खमैबो जि जौ जौखोन्दो बा नैजि जौखोन्दोफोरालसो ओ बेफोरबायदि मा होनो गोजान जायगायाव बेरायहैनो हायो आरो ना नांगौबायदि जों गासैबो हाया बेखायनो बिसोर जाय जायबा ओ बेरायहैदों बा बेरायहोयो बेफोरबायदि गोजान गोजान जायगायाव दावबायग्रा मानसिफोरा ओ मा होनो उम गोद दावाबबायग्रा मानसिफोरा बेफोरबायदि ससियेल मिडियाव हगारनानै होनायनि जाउनाव जोंफोरबो जेराव जों न'आव थानानै नों नुनो मोनो बे बिसोरनिफ्रायनो जों गोबां मदद मोनो माने नुफेरि जायगाखौ जों नुनो मोनदों नंगौना?
औ
नोंथां बेफोरबायदिनो माने ससियेल मिडिया माने बयनिख्रुइबो देरसिन गोहोम गोग्लैना दङ आरो ना आथिख खालनि दा सोलिबाय थानाय जिउआव ओ नङाब्लाथ जोङो बेफोरबायदि जायगाखौ जोङो नुफेरनायबो नङामोन। नङा होमबा आरो इउटुब दा नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों इउटिउब फेसबुक इन्सटाग्राम आरदिफोरनिफ्रायबो माने बेफोरनो बेफोराव माने गोबां गोहोम खोख्लैना दं आरोना आथिखालाव मानो इउटुबावबो आजिखालि गोबां फिसानिफ्राय गेदेर ओ इउटुबारफोर ओंखारदों आरो ना
औ
जायनि जोहै जोङो खायसे मिथियै बाथ्राखौ मिथिनो मोन्दों रोङि ओ रोंनो हायि माबा ओ माबाफोरखौ जोङो दिनै माने बिनि जोहैबो जोङो फोरोंनानै लानो हादों आरोना
औ
मानो होनोब्ला ओ मा होनो दा ओ फरायनाय बिथिङावबो माने गासैबो जोङो फरायसालियाव मोनजोबनो थाङा नंगौ नङा होमबा नंगौ नोंथां मानो होनबा फरायसालियाव थाङि सुबुङाबो दा जेरै ओ खायसे इन्टारभिउफोरनि थाखायबो जोङो मा इउटुबनि जोहै ओ जोङो मदद लानो हायो आरोना मानो होनबा आथि खालाव गोबां फोरोंगिरिफोरा इउटुइबनि जोहैबो फोरोंगासिनो दं नङा होमब्ला? इउटुइब एबा ससियेल मिडिया आरो जो ससियेल मिडिया जेरै ससियेल मिडियाजों माने थाफानाय ससियेल मिडियानि सिङाव थानाय जेरै फेसबुक इन्सटाग्राम बेफोरनि जोहैबो गोबां फोरोंगासिनो दं नङा होमबा मानो होनोबा गोजान गोजाननि ओ फरायसाफोरखौ फोरोंनो थाखाय थ‌ आरो फरायसाफोराबो माने बेयाव बे फोरोंगिरिजों फोरोंजानो खाबु मोना नालाय थां नै मा फोरोंजाहैनो थाखाय खाबु मोना बेनि जोहै माने बेनि थाखायनो ससियेल मिडियानि जोहैनो माने गोबां फोरोंगिरिफोरा ओ मा होनो स ओ फोरोंगासिनो दं आरो ना
औ
ओ बेनि उनाव माने बेफोरनि खामानिनि थाखायनो माने गोबां गोहोम खोख्लैयो आरोना माने जोबोर गोनांथार जानानै फैदों मानो होनोब्ला दावबायनायखौ हमनो थाङोब्लाबो दावबायनायनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्लाबो माने दावबायनायावबो माने ओ जेरै जों जाय जायगाखौ जोङो नुफेरनो जाने मिथिफेरामोन जेरै दा जोंनि भारोत हादोरावनो थानाय जोंथ मिथियामोनानो काश्मिर बेफोर जायगाखौ जोङो जिउआव नुगोन होननानै सानफेराखैमोन आरो नङा होमब्ला?
नंगौ नोंथां
बेफोरबायदि जायगाखौबो जोङो दिनै ससियेल मिडिया इउटिउब फेसबुक नि टाग्रामनि जोहै जोङो मोनथिनो मोन्दों बा नुनो मोनदों आरो आथिखालाव गो एसे ओ सिगाङाव माने खै बोसोरसो सिगाङाव गोबाङानो माने बेफोरबायदि खौ मायाव नायोमोन टिभियाव नायनाय जायोमोन ना? समजों लोगोसे समाव सम जे जाय समाव होयो बे समावल ओ नुनो मोनोमोन आरो ना
औ
नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ माने गासैखौबो माने जोङो मबाइलावनो नुनो मोनजोबनाय जादों मानो होनोब्ला ओ हमना ला दा दाबसे जायगायाव माबा मोनसे जाथाय जादोंब्ला बेखौ जोङो मोनाबिलि समावसो नुनो मोन मोन टिभियाव बाथ रियाव निउस पे निउसाव बेफोरबायदि माने खौराङाव आरोना खौरांनि जेरै जों नुनो मोनोमोन समनि गेजेरजों नाथाय आथिखालाव जाय समाव जाब्रबथाया जादों बे समावनो जोङो ससियेल मिडियानि जोहै मिथिनो मोननाय जादों आरो ना
औ
समजों लोगोसे ओ गोदोनि स ओ आगोलाव जेरैबायदिमोन दा बेबायदि नंले माने गोबां सोलायबोनो हमदों मानो होनबा गोबां जौगाबोनो हमदों नालाय
औ
ओ बेफोरनि थाखायनो माने जोबोर गोनांथार जानानै दङ आरो ना
औ नंगौ नोंथां
ससियेल मिडिया दा नोंथाङा बे ससियेल मिडियानि सायाव मा? गुबुन बेलेग बाथ्रा सावरायनो सानबावो नामा?
दा जोंहाथ समाबो जाना फैबाय नोंथां दा उन फोराव सावरायलायनोसै नामा नोंथां?
औ औ जायो नोंथां जागोन नोंथां
दा नोंथाङा जाखिनि बुंबाय गोबां ओ मोजांनि बाथ थ्रा दा बेनि थाखायनो आं आंनिफ्राय जोबोद रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो नोंथांनिसिम
औ